अ नोंथां खोनादोंना। अ नोंथाङा फन हरदों मोजाङानो जादों दे नोंथाङा फ्रिमोन नामा दायो।
औ औ फ्रि
अ। नोंथां आं नोंथाङा फैबा आं नोंनाव मोनसे खोथा माने सोंथिनोसो सानदोंमोन ।
सोंलाइ? खोनादों बिथां औ औ खोनादों आंबो।
ओम नोंथां खोथायानो जाहैबाय माने आं आरोना जोंनि न'नि बारि उनखैजायनो गोदो माने रबार दंफां गायदोंमोन आरो आङो रबार बागान ओमफ्राय बारा मोजां प्रावदाक होआसै माने मोजां जाथ'आासै ओमफ्राय आं दा। हाफायजोबनांगौ जाबायना दंफांखौहाय बिदिनो सय बिगा जानो एसे खममोन आरो बागाना दानफायजोब्बाय आङो ओमफ्राय दा हाया खालि दं माने ओमफ्राय बेयावनो आङो दा गय बागान गायनो ना साफात बागान गायनो सानदों आरो नोंथाङा एसे फोरमायनानै हरनो हागोन नामा बागाना बबे साबसिन जागोन
आसा ओ दा फोरमायनोबा गय गायबाथ' एसेबां फायदा जानाय नङा। नों साफा दंफां गा-गायबा माने ओरैबायदि फैगोन मासावनो नोंना प्रफिता ओंखारगोन आरो ना ओ गय गायबा नोंना जाबाय बोसोरावहाय बोसोरावसो ओंखारहैगोन। औ औ
दा आं बेखौनो सानदों माने अबे मोनसे साब साबसिन जागोन बेखौनो सानबाय थादों आं माने मावथ'वै माने ना। आंनाव गुरलाबखौ आं माने ग्रोब मोनैनि थाखायबो दोनखादों माने बेयावबो खालामनो हाथाव थाव फैसाखौ दोन्दों आं बेयावबो खालामनो हाथावथ' फैसाखौ दोन्दों माने बा साफात जा गय जा। दा नोंथाङा। बुंदोंना। साफाताव गायनोना साफात गायबाबो मा सिस टेमै गायनो सानदों आङो फुलिफोरासो बोरै बोरै जागोन।
अ फुलियाथ' दा कम्पानिफोरजों कनटेक लाबानो। खमावबो मोनगोन।
औ दा बिनि फासे लकेलफोर मानसिफोरनिफ्राय बिदि पुलि सिस्टेम मोनगोनना मोना जाखोथाय?
ओ खबर लाबथ' मोनगोन लकेलबो हरो हरनाया। बो माने लकेल माबास्लाय स्लाय बिदिनो जे सापाय कम्पानि बेफोरनिफाय लाबाबो। मोनगोन। मोननाया ट्रेनिंफोर हरगोन नोंखौ मानोना गायनायनि थाखाय होनबा बिसोरनिफ्राय लानाया।
ट्रेन इदि ट्रेनिबो दंना सापातनिया आं मोनथिलाय लाङामोन दा बिदि ट्रेनिं मावबा एसे साबसिन जागोन खोमाना एसे।
औ औ औ होनबा नों बोरै गायगोन बोरै नांगोन बेफोरखौ मानोना फोरमाय हरजोबगोन माने बेखौ
ओम दा बेयावबो आं अरगेनिक नि खालामनोना दा बिदि मुलिफोरनि खालामनो सान
नों अर्गेनिक खालामबाथ' एसे खस्थ' आरोना नों आबाद बांसिन लानांगोन जागोन औ औ लानांगोन।
थाइबा सयथाखा सोयावसो मोनगोनना मोनथाय फुलिफोरखौ कटेक खालामबा।
मोननायाथ' बिदिनो मोनगोन एसे दामबो जानो हागौ। औ औ
बुस्थुआ साफात फुलिया माबा माने बिसेबां बोसोर जोरगोन बिदि सिस्टेमनिबो थायो नामा दंफाङा?
औ औ थानायाथ' थायो।
अ आं बेखौनो सानदों लास्टथिं जानायनिखौ लानो ना एसे समनि थाखाय जेनेबा आंनि फिसानि आमोलजोंमल' थानाय ना फिसौफोरजों थानाय बिदिबो खालामनो
लाबाथ' नों लास्टिं जानायनि ला नायानो फायदासिन जागोन आरोना होमबा नों जि खरसा खालामदों बे फोरबो बांसिन ओंखारहैगोन।
औ होनबाथ' साहाफतखौनो गायनां सिगोनलै नोंथां नों बुंनाय बायदिबाथ' ना?
औ
अ गयखौहाय बे साफात गेजेरावनो दाख्लु दुख्ल एसे गायजागोन खोमा ना गायजानायासोथाय?
मोनैबो बेनो आरोना जायगानि सायाव खोथा आरो ना
ओम आरो साहाफताबो दिमान्ड दंलै। नों बुंनानैसो एसे थाल मोनबाय आं मा साफाताथ' जोंनिया आसामावल' गायनाय जाखायो नालाय मेनानो
औऔ
थ गुथै बुहुमावनो नांगौ मानो होनबा गुथै बुहुमावनो सा लोङो जोंनि आसामनिफ्रायनो बांसिनानो माला माने बिदेश थाङोना साफातफ्रा फोराननानै पेकेट सिस्टेम बेयावबो कुवालि टि थायो होननाय खोनादों दै आं माबा अर्गेनिक अर्गेनिक ना बेलेग जायो माबा ग्रिन टिनो माबा लुथिबो दंलाय लाङो खोनादोंलां
अव औ बेनोथ जो-जोंनि आसामनि फ्रायनो मानोना सेभेन्टिफाइभ पारसेन्टआनो थाङोना द भारतआव लानानै औ औ ओंखायनो माने जोंनि दा जोंनियावल जायोना बेफोरखौ गायबा ओंखायनो बांसिन फायदाफोर अ नोंनाथ आरो गयफोर गाय दा दा बोसोरावसो मा माबायोना बोसोरावसो ओंखारहैयो गुरलाब फोरा ओंखायनो दा साफाथ गायबाथ नोंमा?
उम आरो जोंनि आसामावथ बो थोरखौ जेबो रिस लानो हाया दसेनो अखा गोसा होगोन दसेनो सारअन्थायाइ दसेनो बारगोसा एखेबार हुंखाब बारलाबायो गयफ्राबो उनाव
थ बायनोबो चान्स
बायस जोबबारिआ
औ औ ओ बेनोथ बेन ओ आरो सापातफोर गायबा नों उनावहाय बोरमाफोरबो माखासे उम बेफोरखौबो उम फार्मफोर माबानो हायो नों सापात सिङावनो बेफोरनिबो फायदा आरोना ओ बोरमा फोरबो फिनो हागोन बेफोर सिङावनो साफाद गायनानै
औ नोंगौ नोंथां बे नोंथांनि आइदियानो जोबोद मोजां आं फसायदों दा खै बोसोरसो लागोनथाय फ्रद गाबो जाहैगोन दा नैबे एबार दैलां बायनानै गायबा
सात बोसोरफोरावनो ओंखारहैगोन ओंखारनाया खिन्थु ओंखारबा मासे मासनि ओंखारगोन आरोना बे फोरनो औ औ जेब्ला सात बोस थागोनगोन अब्लानो मासे मास नों खाबाय थानो हागोन? उम ओ‌ मास मोनसेजोंनो ओंखारबाय थागोन। औ मानोना गयनिफ्राय बांसिन फायदासिन आरोना नों
औ आंखौ सापतखौ लोगो नांनानै गायनो ना मानोबो सानदोंलै ना बांद्राय लाब थानाय नङासो नामा सानदों माने पार्टनारशिपाव मावनो आरो सानै मानसि लोगो‌ नांनानै।
पार्टनारशिपाव आरो ना? पार्टनारशिपाव गायबाथ' खम ओंखारगोन आरो ना नों फायदा औ औ बेनथ' बेनथ' ओ औ ।
नोंथाङा आइदियाखौ होदों मोजां नांदों दे आं खिन्थु, दा नोंथाङाबो माबा मोनसेफोर मावनो सानदों नामा?
आंबो बेखौनो सानदोंमोन गायनो होननानै ओ बो थोरासो मा खालामो?
बेनोथ' दा आं मानोबो खालायनो होनदों माने होनबा आं बेयाव माइबो गायनोबो हागौमोनलै नोंथां माइ मानो गाइया सान जों मिथिगौ। हायानो मानि बिराद बोरिलै दै थाया। उफाय गैया, जोंनि ओरै न'खर, न' खाथिथिंजाय माने ओरैजायनि फोथारा, जोंनि न'नि ओरैथिं सेस दैयानो थास्राला माने ना बोथोराबो सोलायनो हमबाय नालाय दानि जुगाव नै दैलांबाबो अखा
औ बेनथ'। दानि बोथोरा आरो हम नो हायाना दानो अखा दानो खरान बे बेफोरनो आरो ना
आरो गोदोनदेन जों जोंनि ओमफ्राय दासिमबो बिसिबां दंफां लाइफां जाबाय ना जों खालामगासिनो बेनि थाखायनो बोथोरफ्राबो सोलायनो हमदों खोमा
औ औ औ पलुसनफोराबो
गरमा बारा जादों अखाया खमा वारमिं जानानै
औ औ
बेफोरखौ साननानैबो आरो ओंखायनो एसे दंफां सिसटिमनि माइबो गायनो प्रब्लेम दा नोंथांमोना ओम माइ गाय दों नामा
आंबोथ' दा बोथोरनि थाखायनो बेनोथ' गायगोन गाया हमनो हायाखै बोथोराबो गाबोन समफोर खरां जाना होबा दा माइ आबाद फोराबो बोरै जागोन
जोंनि बेयाव एदसेबो हाखाथारला माने ना ओम माव नोंथां साफात बागान खौनो मावदो नोंथाङाबो जुदि मावोबा आंबो बेयावनो हाबसै नोंथांनि बुंनायजों आं गोहोआ एसे गोरासिन मोनबाय साफादावनो हाबनो सानबाय आङो मानो होनबा मासेै मासबो हाबबाय थागोन हरबालाय आरो हरनो हाबाय
औ
गयबाथ' बोसोरावसो जाहैमारगोन
औ दा बेफोरखौनो नायनानै आंबो दा बेफोरखौनो सानदों आरो ना आंबो दा माखासे कनटेक्ट लादों बे फोरखौनो
उम उम आं गोसोआ मानो मानो उत्सा जासिनदों होनबा ओ साफादनि दिमान्डखौ साननानैसो उत्सा जासिनबाय आं माने गोबां दिमान्डना बुहुमावनो। आरो नोंथाङाथ' बुंखाबाय आसाम सेभेनटी फाइभ पारसेन्टआनो ओम माबा गुथे बुहुमावनो होयो‌ साप्लाइ होमबा साननानै नाय बिसेबां दिमाण्ड
औ बेन्थ' बेन्थ' दा जों जोंनि भारतावनो जोंनि आसामानो बिखाथ होनो होनना बुंनो थाङोबा सापादनि थाखै।
उम बेनथ' ओ आरो जोंनि आसामा साफातनि था खायनो नामजादाखा
औ औ औ बिखा सिंनिफ्रायनो
थाखायबो आरो बारायसिनगोन आरो बांसिन प्रडाक्ट खालामहोसिनगोन जोङो
औ औ
जोंसो जायो नालाय बियो सासेनिजों
बेनथ' बेनथ' दा नों आं मावलांबा सो सबबो बेफोरावहाय आगान सुरलांगोन बेखौनो सानदों आरो नांगौ
आरो बिदियाव मावाबा अबाव मावनो जोंफोरा नै एसे गोरिब न'खरनि उम साख्रि बाख्रि गैया बेफोरावनो मावनांगौ जायो।
बेनथ' औ औ
बेफोरखौ मावनोसै जाहाथे देनां जोंनि फिसा फिसौफ्रा बारा खस्थ' मोनै बायदि ना मा होनो नोंथां उम दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जिरायनायनि थाखाय आङो
औ औ ओ औ औ दे ओ